हेलौ अह खुलुमबाय।
औ। ओमफ्राय नोंथांनाव आं दिनै मोनसे कुइसन सोंनायदों।
अ।
अ गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय बा आथिखालाव ओ नोंथांमोननि गामिनि बागैनोसै बा नङाबा समाजनि बागै समाजाव जे जौ जौ ओरै बाहायनाय जायो जौफोर बाहायनाय जा यो बा जौ जुवा गेलेनाय जायो बेनि सायाव नोंथाङा माइबा फोर बुंनो सानदों नामा बा बेनि फिननायखौ होनो हागोन नामा?
समाजाव एबा जौ जुवाया जाखायो गोदोनिफ्रायनो दोंखायो दाबो दोङो जौ जुवाया
बेथ' माने मोजाङाव गोलैया स' बेनि बागै नोंथाङा एसे बुं
गोलैया मानोना दाबो बे जौ जुवाया फुजा मागो फोरबो बा बे मागो फोरबोआवबो फुजा सुजा होयोबा बे जौ जुवाया सोलियो जेनेबा दुर्गा फुजा बा बाथौ फुजा बेफोराव फुजानि माबायाव बे जुवाया दाबो दोङो गोदोनिफ्रायनो दोङो नालाय गोदोनिफ्राय थानायखाय दा बेखौ एंगारनो हायाखै बेयो सिरि सिरिबाबो जायो मोगा मोगि जायाबाबो सिरि सिरिबाबो बे जुवया जायो जेनेबा जौ जौखौबो लोङो जौ लोंनानैसो खेलाया गरम जायो नालाय ओमफ्राय जौ सेरेबखौ लोंनानैसो खेलाखौ गरम खालायनानै लायो बिसोरो दाबो दोङो बियो जौ जुवाया जेनेबा बैसागो फोरबोआव मायाबा मोनसे फोरबोआव बेफोराव बि थाखायो आरो बियो ओमफ्राय बे जेनेबा बैसागो फोरबो आवबो होयो बेफोरावबो सोलियो बियो जौ जुवाया थाखायो जेनेबा कातिख बेब फुजानि फोरबो बेफोर बा मोनसे फोरबोआव बियो जौ जुवाया सोलिबाय थायो आरो
अ अ ओ ओ ओ गोदोनि गोदोनि फ्राइनो माने सोलिबोगासिनो आरो दासिमबो माने सोलिबोबाय थानायखौ नुबोदों आ बेनिफ्राय माने जौ जुवायाथ' जोंना मोजां नङायावनो गोलैयो मानो होनबा बेनि गेजेरजोंनो उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने गाज्रि जाबोनो हमो गासिनो माने मो मोजां लामायाव थांनो हायाखै बेजों लोगोसे ओ बिदिनो सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाफोराबो खायसे निसा बुस्थुखौ बाहायनाय जायो बेफोरो माने जोंनि ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा आरो जाय बुस्थुआ गाज्रि बेखौ मिथिखानानै बो माने खायसे सुबुङा माने बे जौ जुवा खौ माने गोदोफबना थायो आरो जौ जुवाया माने गोदोनिफ्रायनो बाहायबो बोबाय थादों दा बोरै गारनो बेबायदिबो जायो आरो खायसेया थाखा फैसानि सायाव गरम देखायनानै माने जौ ओ जुवाखौ बिदि बाहायबाय थायो आरो आरो बेयो माने ओ गेदोरफोरा देखायो माने उन्दैफोराबोथ' सोलोंनो लायो बिदिनो बिसोरबो माने गोदोरनिफ्रायनो सोलो सोलोंबोबाय थायो आरो बे बिसोरनो जौ जुवा निसा बुस्थु लादों स' जोंबो एसे बाहायना नायनि नामा मोजां नामा इफोरगोदि साननानै उन्दै उन्दै गथ'फोराबो माने बाहायबोनो हमबोदों माने बेखौ आंनिबा मोजां आं साना गाज्रियाव गोलैयो आरो लोगोसे माने ओ जोंनि जोंनि माने बर'फोरा माने एसे उन जानानै दङ आरो गुबुन माबाफोरा जेरैबादि मोजां जांखायाव माने गा खोलांबाय आरो जोंनि बर'फोराबो जानांगोन जे गुबुनफोरा जुदि मोजां लामाथिंनो थांदोंबा जोंबो माने फासयना थानाङा जोंबो जेसां हागौ माने समान समान जां खायाव गाखोफानांगोन आं बेखौ सानो
जेनेबा जौ जुवा गेलेनाया बा उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेबायदिनो किसुमाना लोगो सासे लोगोनि थाखायनो बे सासेखौबो लिंहरो जेनेबा फै उमुगाव मोनसे फोरबो जादो बेयाव थांनि बेयाव थांनायावनो बे लोगोदो लोगोनो आरो नों नोंबो लिंहरगोन बेबो लिंहरगोन लोगोआ जमा जागोन बेयाव जौ जौवायाबो जानोसै। नों इयाव उन्दैना गोदोर सिनायलायलिया जमा जमानो बेयाव खेला गेलायनोसै जा लोंनोसै जानोसै बेयावनो खेलाखौ गेलेनोसै। नोंबो लों आंबो लोंगोन बिदि मोनसे इसानो
बाहायो आरोना
जौ जुवा निसा निसानो गेलेनो गोनां जायो माबानानै सासेनिल'हायनो सोबबो बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोराबो लोङियाबो लोंनो गोनां जायो गेलेयियाबो गेलेनो गोनां जायो बिदिनो लोगोनि लेवानो गेलेलांनो गोनां जायो उनाव गेलेनाय गेलेनायनो बियो थानो हालिया दिनैबो गेलेगोन गाबोनबो गेलेगोन बिदि लबजालाङो आरो जेनेबा नोङो खेलायदावबाय नालाय बा लोंदावबाय नालाय होमबानिया बियो लोंलांनो ए आं गाबोनबो थांगोन ओइ आङो सबनियाबो लोंगोन बिदि लोगो लेवा दे दिनैबो लोंनोसै दे मोनाबाय लोंलायनोसै बिदिनो बिसोरो आल' सना जानानै बिदिनो लोंनाय जायो जौ जुवा गेलेनाय जायो। बिदिनो सेंग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बेयावनो फरायनायफोराबो आगबारिनो हालिया फरायनायावबो गोसो जलिया दावगानोबो हालिया मा खालामनो बेखौनो गेलेनानै आङो मोनसे माबा खालामनोसै बिदि जानानै लेखा फरायाव बो जालिया आरो बिथिं बायदिसिना खामानियावबो उदाया बिदि जालांबाय आरो जालांनाय जायो आरो मानसिफोरा।
बेरायथिंनाय मानाय बहा थांबाथाय माबायदि जागोन बिदिनो बेराय थिंलाबायाबाय थायो आरो लोगोफोरजों उदां उदां जानानै थानो मोजां मोनो गावनि फरायनाय बेनि सायाव मुखुब गैला आरो बिमा बिफानि सनमानबो लानो रोङा। माने जौ जुवाखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने ओ इदिनो माने बाहायबोदों खिन्थु बेखौ होबथानो थाखाय बिमा बिफाया गावसोर दिथा होनांगोन आरो बिदिनो फरायसालिफोराव फरायनो थिन हरनांगोन बा एसे नायनांगोन
नायनांगोन बिमा बिफाफोरा बाहाय नोजोर होनांगोन बियो ओं बियो बिमा बिफानि सायावसो आरो किसुमान गथ'फोरा बिमा बिफानिबो बाथ्रा लालिया जेनेबा दि फैसा नांगौबानो नांगौ इदि लानानै थाङो ओ नांगौ इदि बेयाव मानसिया बे जौ ज हुवाखौ हाबबाथाय बेयाव मोनसे बेमार हाब्बाय होननानै साननानै लादों आरो बिनिफ्राय बेखौ बोखारनो हानाय नंला
नांगौबानो नांगौ माने खायसे बुस्थुखौ मान होनो हाया न'खराव खायसे प्रब्लेम थाबाबो बेखौ बुजि मोना जेरैबायदि गारि नांगौ बाइक नांगौ जेरैबायदि नांगौ माने नांगौ नांगौ नांगौ नों होनो हायाबा माने न' स' बिदिनो बुख्रुबनाय माबा माबि बुख्रुबनाय बेबायदि जायो आरो
आरोबाव फरायनायनि सायाव बहुत गोहोम गोग्लैयो बे जौ जुवाय आग हबना थानाया माने मोजां नङा
बिदिनो गथ'फोरा इदिनो माबाखो बे माबाखो हाबबा नाथाय बे निजायनि देहानिफ्राय एंगारनो हाया हाया
औ औ आरो जायनि जाउनाव जोंना बायदि बायदि बेमार आजारफोराबोथ' जाखायो
ओं ओं
जायो बिनि गेजेरजों खायसे थाखा फैसा गैयाबाबो बेखौ माने फोसाबनो हाया बा बिनि मोजां राहा माने मोजां लामायाव लाबोनो हानायनि ओ सुबिदा थाया बेनिखायनो गावनि देहाखौ गाव माने जोथोन लाखिनांगोन बेखौ आं सानो माने देहायानो जोंनि थाखाय मोनसे अंग नङा होमबा बेखौ माने जोथोन जेसेबां हायो जोथोन लाखि नांगौगौ नाथाय मिथि खानानैबो बाथ्राफोरखौ मिथि खानानैबो माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो बे जौ जुवाफोरा सोलिबोगासिनो
उ उ उ
जायनि जाहोननाव उन्दै उन्दै गथ'फोराबो माने सोलोंबोनो हमदों नुनानैनो सोलोंबोनो हमदो बेबायदि आरो
ओ बिदिनो सोलोंनायावनोथ' गथ'फोरा इदिनो खायसे खायसे मानसिफोरा आरो लेखा फरायनायखौ गारनानै ओरैनो बेखार जालाङो ओमफ्राय न'खरावबो दुरबल जायो जेनेबा थाखा फैसाबो नांगौखौबो होनो हाया जायो बिदिनो जायो दावराव दावसिया जायो बिदिनोनो जालाङो आरो
नोंथांमोननिथिं ओमफ्राय आरो बिदिनो गामियाव इदि जौ सेरेब बा माबाफोर इदि बाहायो नामा?
जोंनि गामिथिंलाय इसे इसे बाहायो आरो जेनेबा इसे एसे सावो इसे ए इसे फानो बिदिनो फोरबो बा बिदिनो बाय बांला जमा जमा लोंलायनाय थाङो मागो फोरबो बैसागो फोरबोआव बिदिनो एसे इसे लोंलायनाय थाङो आरो
इदिमागो औ मागो फोरबोआव बाहायनाया एसेबाबो सोलिखायो जोंनिथिंबो एसे सोलियो बेयो खिन्थु माने बिदि गफबना थानाया माने मोजां नङ नङा बेखौ आं सानो माने मोजां जाया आरो बिदिखौ हरनो स
माबायाव बिबायदि गोलैसोना थानाय गफबना थानाय थानाय दामानिे गैथ'आ खम जालांबाय आरो गोदो दोङोमोन दा गैथ'लिया आरो ब खम जालांबाय
औ बेखौ माने समाजावनो माने नायनांगौ समाज जोथोन लानानगौ जा फरायनाय सुबुंफोरा बा उन्दै उन्दै गथ'फोरा गाज्रि जाया मोजां लामाथि थांनांगौ माने समाजावनो मोनसे ओ नेमखान्थि खानानै दोननांगौ
ओ
हेल' अ अ अ दे होमबा आयो दनथसै आं
अ दे